खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां औ
अब्ला नोंथाङा फ्रि दंना?
औ फ्रियानो नोंथां
बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन
अब्ला जङो बर'फोरनि ओंख्रि मोनसे नारजि ओंख्रिनि सायाव सावरायनोसै ना?
जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो बेखेवग्रोदो औ
जागोन नोंथां। नारजि ओंख्रियाथ' बर'नि मोनसे आंगो ओंख्रिखा मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बेखौ मा बरफ फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोखायो आरो
औ
उम बर'फोरा नारजिखौ गोबां रोखोमै जायो बिदिनो नारजिजों ना फुदुंनानै नारजिजों नाफाम बिदिनो नाजि दोलो, नाजि एंखुर आरो बांसिनै नार्जि अ-अमाखौ जायो आरो नारजिजों अमाजों नारजि नाजि ओंख्रियाथ' जोंना दा आथिखालाव जि आइ टेकबो मोनबाय
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
नारजि ओंख्रिया बिदिनो एसे गोखा जायो आरो एसे माने गोखायानो जायो थेवबो बर'फोरा बे खौ जोबोरैनो जानो मोजां मोनो ओ आंगो मोनो ओरैनोथ' नाजि अमाखौ बर'फोरा बांसिन जायो बिदिनो अमा मेजेमफोरजों आरो नारजिया मोनसे खारै ओंख्रि आरो खारैजों बेखौ सङो नार-नारजि खौ बिदिनो संनायाव आरो गिबियावनो नारजिखौ रुगोना लायो दै एसे दै होनानै बिदिनो एसे खारै होनानै बेखौ मा दोलो दोलो गेब्लेहोगोरोना लानानै बिदिनो अमा फोरजों सङो अमाफोरखौ बिदिनो गिबियाव थाव होनानै फियास सामब्राम बानलु बेफोरजों मोजाङै एवनानै नांगौ रोखोमनि दिनो हालदै संख्रि मस्ला बिदिखौ होननानै सङो अमाखौ मोन बिदिनो मोजांङै एवनानै नारजिखौ होस'नो नारजिखौ होसननानै बिदिनो गोदौ होननानै संङो। एसे गोब बाव लायो आरो नारजि ओंख्रि मोननो बिदिनो प्रसेसिंआ मोननाय जायो नालाय। बिनि अनगायै ना जि जों नाफामखौबो जानाय खोनायो बर'फोरखौ। आरो नारजिजों नाफामजोंखौथ' जाफेराखै आं नोंथां। बिदिनो नारजिजों नाजों फुदुंनायखौ जायो। नारजि अमाखौ जायो उम। नोंथांङालाय नारजिजों नाफामजों बिदिनो माम मा मा रोखोमै नारजि ओंख्रिखौ जादों?
नोंथांङा बुंलांनाय बायदिनो बर'फोरा गोबां रोखोम फंनि जायो होननाय बायदिनो जायो आंबो जाबाय नारजि अमा नारजि एंखुर
उम
नारजि दोलो इदिनो गोजा दोलोबो जाबाय नारजिजों नाजोंबो जाफेरबाय बिदिनो रोखोमनि जाबाय आरो।
नंगौ नोंथां बिदिनो नारजिखौथ' बर'फोरा फाथोनिफ्राय मोनोना फाथोनि बिलाइखौ फोराननानै बेखौनो बर'फोरा नारजि ओंख्रि हिसाबै जायो। बेनि अनगायै बै नार्जिखौ लानानै बर'फोरनियाव फोथायनायबो दं आरो नोंथांङा मिथियो ना?
औ मिथियो नोंथां एसे मिथिगौ।
अब्ला खोन्थाना होनो हागोन ना? नोंथांङा नारजिनि फोथायनायखौ
हागोन नोंथां औ ओ
बर'फोराथ' नार्जि जानानै मोजां मोनो नारजिया आथिखालाव थ' जिआइटेग मोननाय ओंख्रि।
औ
दा बर'फोरा नारजि ओंख्रिखौहाय नारजिखौ लानानै फोथायनाया बेनोदि ओ सोमोन्दो गारनाय जेनेबा नारजि अर गारनाय होननानै बुंङो आरोखि। सोमोन्दो गारनाय होननानै फोथायो नारजिखौ दा बेखौहाय सारादुखु फोरावहाय सारादुफोराव जोंङो जानायखौ नुनो मोनो। सारादुआवहाय नारजि गैयाब्लानो बेखौ ओ जेरै मानसिया थैनानै थांङोना बेजों सोमोन्दो गारनाय बादि जायो आरो। नारजिया मा होननानै बुंङो बेखौ ओ जेरावबो सारादुफोराव नोंङो नारजिखौहाय होनाय खौ नुखागोन आरो माने औ बे गोखाखाय ना माखाय आं बेखौ बारा मिथिला नोंथां नाथाय मा होनो बेखौ नारजिखौहाय नारजि अरगारनाय सोमोन्दो गारनाय होननानै बुंङो आरो।
औ बर'फोरनियाव फो फोथायो बे नारजिया गोखा नालाय अरगारहरो होननानै फोथायो ना।
होननानै फोथायो औ औ।
बिदिनो नारजिया एसे नारजिखौ एसे दोलो दोलो जायो अमाजों।
खौ बेबायदिनो मा होनना बुंङो मानसिखौ जेब्ला मानसिया जेब्ला रुंसारि जायो थैयो अब्ला बेखौहाय ओ गोथै बोरायाव जेब्ला बेखौ फबनो एबा सावनो लाङोना बेवहायबो औ नार्जारि नार्जारि टाइटेलनि मानसिखौ लांफानाय जायो आरो। बे मोनसे बर'फोरनि नेम औ औ ओ बेहाय। बेखौ लांनानैहाय नारजारि मानसिफोरखौहाय नारजि अरगार होयो आरो नारजि लांनानै बेबायदिखौ जोङो खोनानो मोनो
ओम
ओ बाब औ। गोदोनि आबै आबौनिफ्राय खोनानो मोनो आरो खोनानो मोनबोदों आरो नार्जारि टाइटेलनि मानसि गैयाबा औ औ
बर'फोरनियाव बिदिनो गोबां नेम दङ गोबां फोथायनाय दङ ना
औ फोथायनाय दं नोंथां
नोंथाङालाय नारजि ओंख्रिखौ माबोरै माजों बांसिनै संनानै जानो मोजां मोनो?
औ आङो गिबियावनो बुंग्रोसै नारजिखौ जेनेबा बबेनिफ्राय मोनो मारै खालामो बेखौ एसे खोन्थाना होगोननि नोंथाङाबो द' बुंलांखाबाय फाथोनिफ्राय मोनो होननानै जोङो गिबियावनो फाथोखौहाय फोनानै लाग्रोयो बेनि उनावहाय जेब्ला बिलाइआ गोरलै गोरलै गोरलै जेब्ला जाजानाय जायो अब्ला जोङो बेखौहाय खानानै फाजा एवनानैबो जानाय जायो। मैद्रु हिसाबै आरो आरो बेनि उनावहाय जोङो मा होननानै बुङो बेखौ जेब्ला फाथोआ देरो गुमै गुमै दं बेखौ बेखौ माबा मैद्रुनि अनगायै जोङो बेखौ दोलोबो जाग्रोनाय जायो फाथो दोलो होननानै बुङो ओमफ्राय बेखौ नाथुरजों ना गोरलैफोरजों जाबो गोथाव मोनो आरो जानो गोथाव जायो बेनि अनगायैबो जेब्ला फाथो देरो अब्ला बिलया एसे बोराइ बोराइ जाब्ला फिथाइ थाइख्ल्रिनाय जाब्ला बै फाथो जेब्ला दाननाय सम जायो अब्ला बिनि बिलाइखौहाय आरो बिलाइखौ खानानै खानानै लाबोनानै फोरानफैनाय जायो न'आवहाय खस्थ' फोथाफ्राव संरफ्राव बेबायदिनो बन मा जि बनानै बिदि फोराननाय जायो आरो। ओमफ्राय फोरानखां जेब्ला सान्दुङाव मोजाङै फोराननांगौ बेखौ। ओमफ्राय जेब्ला गोरान जायो अब्ला बेखौ बस्थाफोराव एबा मनाफोराव सोनानै उखुन्दै नांनाय जायगायाव दोननांगौ आरो गाज्रि जायैनि थाखाय। ओमफ्राय जेब्ला जानो हानो अब्ला हाननानै जायो आरो बेबायदिनो नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदिनो नारजिखौ गोबां रोखोमनि जायो नार्जि दोलो जायो नार्जिजों नाजों बिदै फुदुंनाय जायो नार्जि अमा जायो नार्जिजों नाफामजों जायो बेबायदिनो नारजि खौ आरो गोथाङै बो सिफ्लेनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव जायो फ्राय। पियास होलाय लायनानै लगायनानै जायो आरो।
औ आंथ' जाफेराखै नोंथां।
औ
उम नोंथाङा जाफैबाय ना
औ आंथ' जाफेराखै नोंथां नाथाय जोंनि जायगायाव गोबां जानायखौ नुनो मोनो आरो आं बांसिनानो नार्जिजों अमाजोंखौ जाफेरबाय एबा संफेरबायबो आरो दा आं आंनि आंनि संनाय प्रसेसखौहाय एसे खोन्थानि नोंथांनो
दे जागोन नोंथां खोन्थालांदो एसे
औ आङो नारजिखौहाय गिबियाव मोजाङै सुनानै लागोरो सुनानै लागोरनानै आ दसे सोमहाबनानै दोनो आरो ओमफाय सोमहाबखांनायनि उनाव मा होनना बुङो बे बेखौ दोआव थौआव
औ
बेखौहाय दै दै एसे होनानै अ संख्रि संख्रि एसे होनानै खारै एसे खारै होनानै नांगौखिनिखौ खारैखौ होनानैहाय माबायो आरो ओ रुनानै लाग्रोयो रुनानै जेब्ला नारजिया रुइयो अब्ला बै सागंआ बेजोंहाय सानानै होयो आरो जेब्ला दोलो दोलो गेब्लेयो गेब्लेयोबा बेखौ साइदाव दोननानैहाय अमाखौ एवनानै लाग्रोयो आरो बिदिनो सारायाव थाव होनानै पियास बानलु बायदिसिना होनानैहाय अमाखौ एवना लागोरबाय
अमाखौ एसे होनानै बिदिनो मोनहांहां जाजासे माबानानै लाखाबाय आरो
ओ एवनानै लाखाबाय गासिबो नांगौखिनि जिरा मस्लाफोरखौ होजोबनानै
औ
बेनि उनावहा बै ओ दोननाय दोननायहाय नारजिखौ बेखौ होसनबाय आरो होसननानै दसे ग्लाब ग्लाब गोदौहोखांबाय दसे ग्लाब गोदौखांनानैहाय आ जेब्ला एसे आमथा आमथा जाजानाय बायदि जायो अब्ला संख्रि साखिनानैहाय बेखौ जानाय जायो आरो
ओम आरो मा-माइरं रन्दैबो होनाय नुनो मोनोना नोंथां
औ खायसे खायसे होयो नोंथां
औ औ औ ओरै जोंहा माइरं रन्दै होनानै जायो आरो बांसिन गोथावसिन मोनजायो
ओ एबाराव आंबो सोलोंनांसिगोन र' नोंथां
जागोन नोंथां खनसे बिदिनो माइरं रन्दै होनानै जानाय नाय गोथावसिन मोनजानाय मोनो आरो नोंथां एसे
बिदिब्ला संनाय नियमा थ' माबायानो एखेयानो बिदिनो बहाबा जायगायाव दैयाव माइरं रुन्दै होबाय औ बहाबा होला
सोरनाबा होआ औ - औ। सोरबाया कुकाराव रुबाय सोरबाया थौआव रुयो।
औ बिदिनो दोआव रुनायखौ बांसिनै गोथावसिन जायो होननानैबो बुंला बायो।
अराव संनाय आरो दोआव रुनाया गोथावसिन जायो।
औ बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथां। जोङो बे सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबसै।
जागोन नोंथां औ।
जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम उम।
दे दे।